हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं?
औ दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङा औ औ
आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों। आङो नोंथांजों ओ सोलोंथाइ आयदानि बर'फोरनि सोलोंथाइ आयदानि सायाव ओ सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम
ओ नोंथां। ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ मानसिफोरनो सोलोंथाइखौ नांगौ जाखायो। सोलोंथाइया मोनसे मानसिफोरनि एंगारनो हायै बाहागो। ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हाया।
औ
सो सोलोंथाइखौ जों गासैबो गोदोनिफ्रायनो दा दिनैसिम लाबोगासिनो। ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो जे सोलोंथाइ जों गोबां मानसिफोरानो गोजौ फारसे गोजौ थाखोसिम आवगायबोनो हायो। बेफोरबादिनो जों बर'फोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइखौ ओ गोबां रोखोमनि दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' बा बर' समाजावहाय एसेबां ओ हो गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनामोन सोलोंथाइया गोदोनिफ्रायनो दंखायोब्लाबो बर' माहारियाव बेफोर खौहाय एसेबां माने ओ गोनांथि बा गोनांथार होननानै साननायखौ जों नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गासैबो मिथिखायो बे सोलोंथाइ नङाब्ला मानसिया मालाबाबो जिउआव दावगालांनो हाया। सोलोंथायाइयानो मोनसे जि जिउ दानायनि गुबै राहा बेफोरबादिनो जों सोलोंथाइखौ आथिखालाव गोबां दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ जोंनि बर'आवबो बर' समाजावबो सोलोंथाइ लानानै गोबां डक्टर इन्जिनियार बा गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिनि बिगोमा जानो हानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानानै गोबां रोखोमनि दावगालांनायखौ जों जोंनि बे बर' समाजाव नुबोगासिनो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबादि नङामोन गोदो बर'नि हारि होननानै बुङोब्लाथ' गाससिबो मिथिखायोआनो जे बर'नि हारिया गोदो माबादिहाय जौ जुमाय जुवाफोरजों गोदोनानै थायोमोन। बेफोरनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ मोजां रोखोमै बा मोजां साननानै गावबा गावनि गथ' गथायखौहाय फोरोंनायखौ नुनो मोनामोन। मानो होननानै बुङोब्ला जौ जुवाजों गफबना थानाय हारिया मालाबाबो दावगालांनो हाखाया। ओ बे बेफोरबायदिनो न'खरावहाय जौ जुवा लोंनानै न'खराव नांलाय खमलाय जानानैहाय बेबादि रांखान्थियारिनिबो जौगानाय गैयामोन नालाय बेनिखायनो फरायनो थाखाय रां रुफानिथ' गोबां गोनांथि जाखानाय नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरबादिनो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन। ओ दा ना नाथाय आथिखालाव बेफोरबायाददि जौ जुवा बा लोंनाय जानायाबोथ' एसे खमायनायखौ जों नुनो मोनदों। थिक बे बेफोरबायदिनो लोंनाय जानाया जेरैबायदिहाय खमायलांनायखौ नुदों सोलोंथाइ लानायाबो एसे गोजौ फारसेथिं दावखोबोनायखौ जों नुनो मोनदों। सोलोंथाइ गैयाब्लानो जों जिउआव मालाबाबो जाफुंसारनो हाया। सोलोंथाया खालि साख्रि बा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनायनि थाखायल' नङा सोलोंथाइखौ सासे सरासनस्रा मानसिनोबो नांगौ जायो। मानो होननानै बुङोब्ला सोलों थाइ उन्दैनिफ्राय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे निजेनि जिउ खुंनाय बा न'खर खौ माबादि सामलायलांनांगौ बे फोरनि गोबां रोखोम रोखोमनि सोलोंथाइखौ मोननाय जायो जों ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो जे माबा मोनसे दखान फोर होनाय फिसा फिनला दखान दखानफोर होनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नांगौ। जायो। सासे मानसि सासेया सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव मालाबाबो दावगालांनो हाया। बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ ओ लाथारनो नांगौ सासे सरासन सनस्रा मानसिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा ओ बेफोरबादिनो गोदोनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
ओ बेबादिनो सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि जौगालांसिनबाय थानायखौसो जों नुनो मोनदों ओ बेबादिनो उनाव लागैहाय सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि एबा गोबां थाखोसिम जौगालांगोन होननानै जों सानो ओ जेरैबायदि गुबुन हादोरफोरनि सोलोंथाइया जौगालांदों थिग बेफोरबायदिनो गुबुन हादोरफोरा गोबां रोखोमै जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बे हादोराबो सोलोंथाइजों लोगोसे से ओ उनफारसे गोबां जौगालांगोन होननानै जों सानो ओ नोंथाङाबो नोंथांनि ओ बिबुंथिजों सोलोंथाइनि फारसे माबादियै ओ सोमोन्दो दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाग हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ सोलों थाइयाथ' जोंनि बयनिब बो थाखाय जोबोर गोनांथार। ओ सोलोंथाइखौ जोंनो नांथारगोन अब्लास जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हागो गोन ओ जोङो सोलोंथाइ खौ जोङो ओ गुबैयै जों फरायसालि फोरनिफ्राय जों जागायजेनो फरायसालिनिफ्राय जों फरायस सालिमा बायदि गिदिर गिदिर सोलोंसालिफोराव जोङो सोलोंथाइ लानानै गोबां गियान मोननो हायो बिदिनो ओ जोङो गोबां गियान मोननानै जोङो ओ जोंनि जिउआव जों जाफुंसार जानो हायो। गोबां मोनथियि बाथ्राफोरखौ जों आ मिथिनो मानो बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ गोबां बिजों जोंजों फरायनो हायो ओ जों इंलिस मिडियाम फोराव जों फरायनो हायो। औ बर' बिजोंजों बो आरो असमियाफोरनिनिजोंबो जों ओ बिदिनो फरायनो हायो। जोंनि बर'फोराब बो ओ इंराजि बिजों फोरजों फरायनाय जों नुनो मोनो आरो असमिया बेजों फोरजोंबो फरायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ गोदो ओ जोङो सोलोंथाइखौ ओ एसेबां ओ थाखोसिम जौगानायखौ जों नुनो मोनामोन। नाथाय ओ दानि मुगायाव गोबाङानो गासैबो गाव गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव हेगारहरो आरो गोजौ सोलोंथाइ होनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ
ओ गोदो नाथाय जोङो बे बेफोरबायदि
औ
फोराव ओ गाव गावनि गथ'फोरखौ हगार हरामोन होननायै जोङो खोनानो मोनदों। आरो जोङो गोदो ओ हिन्जावसाफोरखौहाय
औ
थाखाय ओ फरायनाय एसेबां ओ सुबिदा होआमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो। ओ नाथाय जों आथिखालनि मुगायाव जोङो दानि मुगायाव जोङो ओ हौवा हिनजाव गासैख खौबो समानै जों सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो जोंनि ओ सोलोंथाइया
औ।
गोजौ फारसे जौगालांगासिनो। आरो। बिदिनो जों बयबो ओ आथिखालाव जों बयबोआनो मिथिगौ जे ओ सोलोंथाइ लाब्लासो जों गोबां ओ गियान मोननो हायो आरो जो जिउआव जों जोबोर गिदिर गिदिर ओ सिमांफोराबो ओ जाफुंसारो बेखौ जोङो मिथि नो ओ मोनो बयबो। बेनि थाखायनो गासैबो। दानिया ओ सोलोंथाइखौ गोनां थार होननानै सानो। आरो अ बयबो ओ बे सोलोंथाइनि फारसे ओ गोस‌ सो होनायखौ जो जोङो आथिखालनि मुगायाव। औ गोबां नुनो मोनसै आरो।
औ ओ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो आरोबाव ओ सोलोंथाइ ओ लायै सुबुंफोर दङ नामा नोंथां?
औ औ औ औ जोंनि ओनसोल होननानै बुङोब्लाथ' बेबादि सोलोंथाइ लायै ओ जों दा आथिखालाव नुनो मोना जोबोर खम आरो एसेबांबो नुनो मोनद्राय नङा। आथिखालनि सुबुं होननानै बुङोब्लाबो गोबां ओ सोरबा सोरबायानो फराय बा सोलोंथायखौ एसे लानानै एसे ससेयावनो गारनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरबादि सोलोंथायखौ गारनाया बे मोजां बाथ्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंथ' गासिबो मोनथिखायोआनो जे सोलोंथाया मानसिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि सोलोंथाइ नङाब्ला मोनसे ओ कम्पानिफोरावबो जों आथिखालनि जुगाव खामानि मोना होननानै मोनथियो मोजाङैनो ओ बेफोरबायदिनो ओ सोलोंथाय नङाब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हाखाया थेवब्लाबो आथिखालनि जा गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो सोरखौबा सोरखौबाहाय बे जे सोलोंथायाव एसेबो गोसो होयैखौ ओ बेनिखायनो जाय जाय सुबुङा सोलोंथाइखौ गोसो होआ बिसोरबायदि सुबुङा मालाबाबो दावगालांनो हायैखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबादिनो जों सोलोंथाइखौ थांना थानो थाखाय जोबोर गोनांथि जायो जायबादि मानसिया सोलोंथायखौहाय ओ गावनि ओ थांना थानायनि राहा होननानै बा सोलोंथाय लाथारगोन बेफोरबादि सानो बे मानसिया जिउआव जाफुंसारनो हायो। सोलोंथाया बेबादिनो मानसिनि जिउआव जोबोर गोनां जोबोर ओ मोजां खामानियाव फैयो
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै नामा जोंहा समाबो गोलाव जाबाय रायज्लायनाया
औ औ
औ नोंथांनिसिम ओ मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो इयुनावबो नोंथांजों बेफोरबादि बाथ्रा सावरायलायनानै सावरायलायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबावनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ औ गोजोनथों नोंथां